हेलौ अ हेलौ
खोनाबायदा
खोनाबाय दे
औ बारा खोनायाखैयदा
आंनिखौ
नङा बार गाबनाय खोनायाखैना बिदिब्ला माबे समाव जोंङो दावबायनाय नि बागै सावरायनि
औ जागोन सावराय जागोन
औ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंङो जों थाबाय थानाय जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै बा बै जायगानि गोदान गोदान ओ मिथिंगायारि नुथाय बा गोदान गोदान बेबायदि जायगाफोर नुहैनाय बेफोरखौनो जोंङो जेनेबा मोनसे जायगा फ्राय मोनसे जायगायाव थांनायखौनो जोंङो दावबायनाय होननानै बुंनो हायो आरो जों बे दा दावबायनायाव जोंनो थाखाय गोनांथि जानायफोरानो जाहैबाय जोंङो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव दावबायहैनो थाखाय जोंनो गारिफोरनि गोनांथि जायो दा बेफोराव थांनो थाखाय जोंङो गारिफोरजों थांनो गोनां जायो सोरबाबा ट्रेनजों थांङो सोरबा बासजों थांङो सोरबाबा थांथावनाबा बाइकफोरजों थांङो स्कुटिजों थांङो सोरबाबा गावबा गाव जेनेबा प्राइभेट गारिफोरजों थांङो जों बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो सोरबाबा गोजानद्रायावबा फ्लाइटफोरजों थांङो बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि दावबायनायखौ जों नुनो मोनो आरो दावबायनाय होनबा दावबायनायाव दावबायनाया ओरैनो माबा मोनसे जायगा नायनाय बा माबा मोनसे गोदान जायगा नायनानै बेबायदि थाबायनाय बिदिल नङा नाथाय दावबायनाय होनोब्ला जेनेबा जोंङो दावबायनायनि गेजेरजोंबो गोबां थार जों सोलोंनो हायो आरो गोबां गियानफोरखौ जोंङो मोननो हायो जेरैहाय जों थ जेनेबा जोंङो दायो जि जायगायाव दंबाय थायो जोंङो बे जायगानि सि सिटुवेसन बा थासारिखौलसो जोंङो मिथिगोन नाथाय जोंङो गुबुन जायगानिखौथ जों मिथिया बिसोर माबायदि थायो माबाददि जायो माबायदि गानो जोमो आरो बिसोरनियाव माबायदि सोलियो बेफोरखौथ जों मिथिया नालाय बेनिखायनो जों दावबायनो थाङो औ जोंङो मिथिंगानिबो गोदान बेबायदि नुथायखौ जोंङो नुनो मोनो मोनगोन आरो बेजोंनो लोगोसे गोदान जायगानि गोदान कालसार ट्रेडिसनफोर आरो बिसोर सोलिनाय बिसोरनि लाइफ स्टाइल माने गुबुना माबायदि सोलियो बेफोरखौबो जोंङो सोलोंनो हायो आरो दावबायनायनि गेजेरजों आरो दावबायनाया जोंनि माइन्डफोरखौ औ खोनायाखै
ओइ नांथादोंमोन एसे
अ औ दालाय जेनेबा दावबायनाया जोंनि माइन। बो जेनेबा फ्रेस खालामो माब्लाबा जेनेबा डिप्रेसनाव थायोब्ला बा दुखुआव थायोब्ला बेबायदि समावबो जोंखौ बियो मेन्टेलिल नङा फिजिकेलिबो जोंखौ माने बुहुत औ स्ट्रं खालामो दावबायनाया बियो मोनसे जोंनि ओ हिउमेन लाइफनि थाखाय मोनसे पार्ट जानो नांगौ आरो बेयो दावबायनाया दिनै जों नायनो थाङोबा नुनो हायो गोबां सुबुङा दावबायो दा दावबायग्रा मानसिफोर खौ गोबाङा बुङो बिसोरहा थाखा फैसाफोरा बेबायदि बांद्रायबायदां थाख खा गारनो जायगा मोनाखै दां बेबायदि गुबुन गुबुन बुंनायफोरखौ जों मिथियो नाथाय
खो खोनानो मोनो
दा जेब दावबायनानै जे जों बेसेबबां मुलाम्फा मोनो जोंनि जिबनाव जोंनि फिजिकेलि मेन तेलि माबायदि दावबायनाया जोंखौ बेबायदि ओ डेभ्लप खालामो बेखौ मिथिया आरो बिनिखाय ओ औ बिनिखाय गोबाङा बुङो नाथाय आं सानो दावबायनाया जोंनि मोनसे पार्ट जानो नां गौ होननानै आं औ औ थांनाय मे दानावहाय आङो मोनसे शलंनि मोनसे जायगायाव थांदोंमोन। आरो बेयाव थांनानै आङो गोबांथार बेबायदि सोलोंनो हादों आ रो नुनो मोनदों जेरैहाय नोंथाङाबो मिथियो जानो हागौ बुल स्ट्रेक होननाय जायगाखौ खौहाय औ मिथियो ना? ओ ओ औ जेनेबा बेथ' मोनसे आसरित ना एसेबां गोजौ हाजोनि फ्राय थाङै थाङै जों एसेबां गाहाय जायगायाव औ एसेबां गाहाय जायगायाव जेनेबा मोनसे लेक‌ बायदि दै थानाय ओ एसेबां गोथौआव बेबायदि बिफोरखौ नुनानै आसरित नांदों आरो। ओ माबायदि जाथावना होननानै औ बेनिफ्राय आरो आरो बेयाव जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि
औ
आं ओ बेबाय
ओ खोनानायाव एस
आरो बेजों लोगोसे जों उन्दै उन्दै गथ फोरखौबो बेयाव थांनाय नुदों आरो बेयाव हाय जोङो नुनो मोनबावदों जे नोंथाङाबो नुदों जानो हाग गौ लामा लामा थांनानैयावहाय जेनेबा लामा लामा न ग थ'फोरा बायदिसिना जाग्राफोर बा बेबायदि लोंग्रा जेनेबा थान्दा लोंग्राफोर फाननायफोरखौ जों नुनो मोनो एसेबां उन्दै उन्दैफोराबो जे गावसोरनि खै गावसोरनि नांगौखौ फरायनायजों लोगोसे दिहुननो हादों बेफोरखौबो नुनानै सोमोनांदों आरो आरो बेजोंनो लोगोसे जेनेबा ओंखारलांनाय समाव जों मोजाङै ओंखारलांनो हायो आरो दावबायबो फिनाय समाव जोंनि थाखै एसे खस्थ' जायो खस्थ' बायदि नाथाय बा होमबाबो बियो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां होननानै आं सा नो आङो औ थांनाय समाव आङो गोबां बेबायदि मिनि मिनि थांनायमोन आरो ओमफ्राय जेब्ला फैफिना आङो ससे ससे गाखोब बा माने आङो गाखोनो हाला बायदि बेबायदि फिल खालामो आरो जेब्ला आङो दसेे रेस लायो दसे रेस लाखांनायनि उनाव आरो आङो जुदि थाबायफिनो अब्ला आं मोजाङै थाबायनो हागोन आरो बिनि उनाव आरो मोनलायसिगोन आरो रेस लालायसिगोन बेबायदि खामै खामै हायबाय आरो उनाव आं मोनथिनो हाबाय जे बियो बेबायदि खालामनायाबो जोंनि देहाफोराव गोबां बेबायदि मुलाम्फा जानायखौ आं मोननो हादों आरो बे दावबायनायजों आङो बेबायदि एक्सपिरियेन्सखौ मोननो हादों आरो जोबोद मोजां बे एक्सपिरियेन्सा बेयो जों थानांगौ आरो नोंथाङाबो बे समाव बुंनो हागोन।
औ ओ बे दावबायनायावथ' नोंसोरो सिलंआव ओरै साबेसे थांदोंमोन?
जोङो साब्रै थांदोंमोन।
साब्रै। ओइनो मा गाज्रि सोरो बाइकजों ओम बेनिफ्राय बाइकजों थांनाय फिल्डखौ माबायदि मोननाय नोंथाङा
मा बुंबावगोन आरो
बाइकजों थांनाय मजाया एसे आलादा जायो आरोना
औ औ
जों माने ओ बाइकजों खनसे थांखांबाय बेनिफ्राय जोङो कार लानानै खेबसे थांबाय माने मोननैनिबो रुजुनायाव आं बाइकजों साबसिन मोनदो आरो शिलं थांनायाव बेखौ नोंनो फोरमायबाय आरो बाइकजों माने मजाखो एसे आला मोनो आरोना फिल गासैखौबो नुलांजोबखायो नालाय थांनायावबो थांनायनि ओ थांनायनि जिख खिनि भिउ बेखिनिखोबो मोनलांखायो नालाय जोंनि आसामनिफ्राय थांनायाव सिलं मोनैनायसिम जसेबां मोजां मोजां भिउ मोनो बेयाव एसे मोजां नाङो आरोना कार कारफोरनिसाय बेनो ओ बाखि नोंथाङा नोंथाङा जेनेबा बेरायनाया ओजों सिलंआव बेरायबाय बेनिफ्राय आरो माबा बरा बेरायबावदों बहाबाफोर
अ बे खालिथ' जोङो बेरायबावासै डाइरेक्टनो फैबाय आरो बिनि सिगाङावहाय आङो ओ बे सिलं मेन टाउनावनो मोनसे माबायाव थांदोंमोन आरो मोनसे प्रग्रामनि थाखाय थांदोंमोन बेयावहाय आङो बेबायदि लाइट लुमफोरखौ नायहैदों आरो इलिफेन्ट फलस फोरखो नायदों वार्स लेक नायदों आरो बे थ' ओ बरापानियावहाय मोनसे रेस्टुरेन्ट दोङो ना ओ हटेल औ रिके जै होननाय ओ बेयावबो थांदों आरो बेफोराव थांनानै गोबां बेबायदि गोजोननाय मोनदों माने गोजोननाय खौ फोरमायनो हाया आरो बेसेबां गोजोननाय मोन्दों फोरबायदि जुदि दावबायबाय थानो मोनोब्ला आं सानदों मानसिनियाव दुखु बेबायदि सिन्ताफोरा थानाय नङा। होननानै हा आरो आरो लाइट लुमाबोथ' मोनसे ओरैबायदि मोजां
औ बे अ बे लाइटलुमखौनथ' सोंनायदोमोन आं नियाव लाइटलुमनि भिउखो नोंथाङा मोजाङै नुनाय थांनायनि उनाव
औ मोजाङै नुदों माने जों थांनाय टाइमाव बेबायदि अखा दोमैनायफोरबो जाया। सै अखा हायनायबो जायासै नालाय मोजां सानदुं दुंनाय जानायमोन आरो औ।
बेखौ खाफाल गोनां होनना भाबिनांगोन आरो माने जों मोनासै आरो थांनायाव जों थांनायाव गासैबो खोबजोबनाय माने जों नुवासै आरो बे लाइट लुम लाइटलुमाव दा नोंथांमोना नुदोंबा जोबोर मोजांनि बाथ्रा।
औ नुदों ओमफ्राय आरो बे लाइटलुमनि गाहायावनो ओ बेबायदि गामिबो दोङो ना बेखौबो नुदोंमोनदां आं नोंथांमोना।
औ गामिखोदो।
औ औ आरो बे गामियावहाय मा बादि मा मुवा बुस्थु रोगायो होन बेखो आङो मिथिनानै आसुरित मोनबाय आरो। बिसोरहा मोनसे रब दङ' आरो जिदुं बेखो खानानै दिनो। बे गोजौनिफ्राय गाहायाव हरनो थाखाय बिसोरो बे जिदुंखोनो बाहायो आरो।
अ बिसोर बाहायो औ।
सिया लांलाय लाबोलाय इदि खालाम दां ओमफ्राय गोजौनिफ्राय गाहायाव हरनो थाखै बे जिदुं ग' बाहायो आरो इसोरो।
ओ बेजोंनो माने सलियो आरो इसोरो।
औ बेदोंनो सोलियो।
दा जोंथ' एसेबां मोजां जाबासै नोंथाङासो दा। दा नोंथांनिफ्रायनो जों एक्सपिरियेन्सखौ लानांसिगोन आरो।
जेनेबा माबायदि संसार जादों बिसोरो बेखौ नुनानै माय आसरिद नांदों आरो इसोरखौ नायनानैहाय जोंथ' एसेबां मोजाङाव द जेनेबा जोङो गोसोबानो जोङो गारि गुराजों जोङो थाबायनो हायो गोसोबानो जोङो बबेबा टाउनफोराव मबेबा सोहोरफोराव थांनोबाबो जोङो थांब्रबनो हायो नाथाय बिसोरो एसे खस्थ' मोनो दां बायदि आं मोनदों खिन्थुबा मिथिनो मोनो। जे बे हाजो एरियानि मानसिफोरा बिसोरहा एक्सपिरियेन्स थाबाय जिहेतु हाजो गाखोबाय थानाय। सेबांबोलाय खस्थ' मोनद्राया दां जों सानसे साननै गाखोग्रा हाजो गा गोराफोरासो खस्थ' मोनोना।
हेबिटस जालांबाय आरो बिसोरो। हेबिस्ट जालांबाय बिसोरो। दा जोंफोर गोदान मानसि नालाय जों खस्थ'आ जों मोनखागोन नालाय थांबा।
औ हाया। हाया मोनोना गाखोनो जोंनिबा आरो औ।
थिगानो दं बाखि आ आसामनि बे ओ लाइटलुम मा बुंमोनथाय बेखौ ओ थुमजां थुमजाङआव थांबाय?
टुमजाङाव थाङाखै जोङो प्लेनिं खालामबाय थादों।
औ थुमजांआव दाखालि थांना फैबाय आरो ओं थांबाय। थांनानै एसे जोंबो गोजोननाय मोनदों आरो माने बे जायगायादि आसामावनो दोङो माने थांबा नों आसाम साम बायदि मोननाय नङा आरो बेखौ थुमजाङा
तुमजांनि बागै औ तुमजांनि बागै नेक्स्ट टपिकआव रायलायसै नामा? नोंथांजों जागोन ना अ अब्ला जोङो बेसेबां खिनिखौनो सावरायनानै दिनथिनिसै न बे मोनसे टपिकनि थाखाय औ।